हेलौ
खोनादो ना आदा
औ खोनादों बिनानाव
ओ जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनि दसे एम्फौ फिनाय आयदानि सायाव ला रायलायनि जों
औ
नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा एम्फौखौ जों बर'नि दोरोङारि याव माबायदि फिनाय जायो
दोरोङारियै एम्फौ फिसिनाय बायदिबाय थ' जों सिगां समाव आबै आबौमोननि समाव आरो एम्फौखौ गिबियावनो फि थोब लाबोनानै फिथोबखौ लाबोनानै जेनेबा बिजि खुनदुंआव जि सुनानै लारि लारियै सुना दोननाय जायो बे सुनानै दोननानै जेब्ला सिखिरि ओंखारो सिखिरिया जेब्ला बिदै दैयो बै बिदै दैनायखौ मा होनो बिदै दैखांनाय उनाव जि जेनेबा माथानि जि होनानै दोननाय जायो आरो बे माथानि जिआव बिदैखौ खाथुमना दोननाय जायो।
औ
बेनिफ्राय
जेब्ला खाथुमना दोननायनि उनाव जेब्ला बिदैया गफायो गफायनाय जेनेबा फिसा फिसा एम्फौ जायो बे फिसा फिसा एम्फ फौनि फिसौ एम्फौखौ जेनेबा दालाफोराव दालाफोराव बहाबा बनानै उम दोननानै फिसा फिसाखौ
औ
इनदि बिलाइ फिसा फिसा जेनेबा गोरलैखौ होना होनाय जायो आरो
औ बिनि उनाव
बिनि उनाव जेब्लाय फिसाया जायो जाय-जासे जा-जा-जानानै देरनानै गुस्लायसे गुस्लायो। बे गुस्लायनानै उनाव बिलाइखो गोरानिस्राय गोराखौ होनाय जायो आरो।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मा बुङो?
औ नोंथां होननाय बायदिनो खालामनाय जायो जानायाथ'
उम बेनि उनाव बे जेब्ला गेदेर जासे जानानै जेन नेबा मोननाय टाइम जायो बिलाइ जानानै बे मोननाय टाइमाव गोरानस्राय गोरास दिनि होयो। थो बे आरो उम बेखौ गोरा जायोब्ला जेनेबा
औ
मोननाय होनो बे गोरा जानायखौ।
औ औ
मोननाय समाव जेनेबा गोजौ गोजौआव जेनेबा बारखोयो आरो बे बिलाइ होनायाव उगु दान्दा दान्दा जेनेबा थारा थारायाव नायदाव नायदावनाय बायदियै जायो एम्फौफोरा जेब्ला बिदि जायो
ओं
नायनि उनाव उम जेनेबा खान्थाल बिलाइ गाम्बारि बिलाइ थालिर बिलाइ गोरान बायदियाव बेखौ मोनोब्लाथाय बेखौ होना दोननाय जायो आरो होनानै उनाव फिथोब जायो एम्फौआ जेनेबा फिथोबथुबो बेखौ होनो फिथुब थुमनाय बे फिथोब थुबनायनिफ्राय जोङो उम बे फिथोबनिफ्राय जोङो
औ
बे फिथोबखौबो फाननानै जों फैसानि मुलाम्फा मोनो आरो बे मुला फानि गेजेरजों जों न'खरखौ सालायनो हायो जेनेबा खुन्दुं लुनायनि गेजेरजों आरो
ओं ओं ओमाय बे जिथुनिखि इन औ औ बे एम्फौ लाथानिफ्राय इन्दि एम्फौखौ जों मोनो बेखौ ओ हाथायारि बेसेन ना बेसेबांसो थाङो
औ खुन्दुंनि खुन्दुंनि दाम जिफोरा ना
औ
बेनि दामा ओरैनो नैजि रोजा नै रोजा थामजि रोजा बिदिफोराव जों फाननो हायो आरो
औ औ
जेनेबा फालिफोर दानानै आरो जेनेबा फास्रा लाग्रा बांसिन आइजोफोरा लायो बे बे इन्दि जिनि फास्राफोरखौ आरो
औ ओमफाय दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो इन्दिखौ मा मा बायदि बाहायनाय जायो मा मा बेसाद बानायनानै बाहायनाय जायो इन्दिनि एम्फौनि खुन्दुंखौ गाननाय जोमनायफोराव
ओरैनो जोंनि हौवाफोरा आर'नाइ गस्ला
औ
आर'नाइ फालि
औ
आरो हिन्जावफोरा जाहैबाय फालि लानायाव
औ
बाहायो
औ आंनि मिथिनाय बायदियावबा आथिखालाव दख'नाबो गाननाय जायो इन्दिनि
औ दख'ना गाननाय जायो औ नोंथाङा मायोबा बुंबावो नामा बेनि इन्दि एम्फौल जेनेबा फिसिनानै मुलाम्फा जानाय जेनेबा उम खुन्दुं लुनाय जेनेबा नोंथाङा मा बुंनो सानो
जोङो बे जिथुनेखि ए-एम्फौ एम्फौखौ जोङो फिसिनानै जों बिनिफ्राय बै एम्फौखौ जाय ओ फिथोब थोबनानै एम्फौ लाथा जायो जों बेखौ ओ जानाय आदार महरैबो बाहायनो हायो
औ
बेखौ जोङो हाथाइयाव फाननोबो हायो बिनि गेजेरजों जोङो नखरफोरखौबो सुंनो हायो आरो बेजों लोगोसेथ' जोंहा नैबे दानाय लुनायाव जोंहा इन्दि खुन्दुङा फैखाबायानोसै बिनि गेजेरजोंबो जोंहा नखर फोरखौ सालायनो हायो बे इन्दि ए खुन्दुंनि गेजेरजों आरो एम्फौखौ फाननानैबो जोङो नखरखौ सालायनो हायो बिनि बिनि गेजेरजों राङारि जोंहा गोबां जौगानाय फैयो
औ
ओ इन्दि एम्फौ जिथुनेखि बे मोननाय बेखिनि समखौ एम्फौखौ मा होननानै जाय एम्फौआ मोनग्रोदों फार्स्टआव बेखौ मा होनो नोंथाङा मिथियो नामा
बेखौ मोननायखौ
एम्फौआ मोननो थाखाय ओ जेब्ला आदार जाखांनानै मोननो थाखाय दंफां बिलाइ गोरान नागिरो जेनेबा मोनसे जायगा नागिरो बे टाइमाव जाय एम्फौआ मोनग्रोदों बे एम्फौखौ मा बुङो नोंथाङा बे मिथियो नामा
बेखौ मा होनोमोनलाय नोंथाङा
बे बे मोननाय एम्फौखौ जोंहा अजा जानाय बेबाय
औ औ औ औ अ-अ-अजा अजा जानाय बुङो औ
जायो आरो बे एम्फौनि सोमोन्दै माबाफोर आरो बुंबावनो हागोन नामा नोंथाङा
बे एम्फौनि सोमोन
औ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि फोथायनाय दङ एम्फौखौ लानानै
बर'फोरा एम्फौखौ जानायावबो मोजां मोनो आरो गोथाव मोनो आरो बे एम्फौखौ बांसिनानो ओंख्रियाव जेनेबा अनला ओंख्रै
औ
बायदिजों संना जायो बेवहाय बर'फोरा माने जोबोर गोथाव मोनो आरो बे एम्फौखौ
औ औ
खायसे बिदिनो संना जायो आरो बे एम्फौ फिसिनायाव जोंहा बर'फोरा फोथ फोथायनाय दंमोनदि ओम बे एम्फौ फिसिनायाव ओ जेबो जेनेबा गाज्रि मोनामनाय बायदि बे मोनामनाय जायगायाव बे एम्फौ फिसिनायखौ दोननाय जायामोन जेनेबा जायगा लायै जा जायगा मोजां जायगायाव
औ औ
जाहाथे एम्फौफोरा जेनेबा खर' गि दिंनाय बायदि जानानै जेनेबा थैयो बे मोनामनाय बासनि गेजेरजों जों बेनिखायनो मोजां जायगा लानानै बेखौ फिसिनाय जायो आरो
आरो आरो माबाफोर बेखौ लानानै फोथायनाय दंबावो नामा
फोथायनाया बेनो आरो ओ एम्फौ-एम्फौ जेनेबा मोस्रोम बायदिया ओ मानबाय मानबाय जेनेबा था एम्फौखौ अरथारनो नागि आरो बे अरथारनो हायैनि जेनेबा उम मोस्रोमफोरखौ फैनो हायि जायगायाव एम्फौखोब फिसिनाय जायो आरो
औ ओमफाय जोंहा एम्फौनि जिथुनिखि जोंहा खि बेनिफ्राय जोंहा माबा मोनसे मुलाम्फा दङ नामा?
खिनिफ्राय मुलाम्फाया बेनादि हासार जायो
औ
नोंथाङा मायबा बुंबावनो सानो नामा बेनि बागै
बिदिनो जोंहा एम्फौ फिसिनायनि जिहेथुनेखि एम्फौआ जानानै खियो जोंहा एम्फौ जा नाय मुवाथ' जोंहा बिलाइफोरसो जायो नालाय। इन्दि बिफांनि बिलाइ थ' बियो जोंनि हा माने आबादाव हासार महरै बिराद मोजां खामानि मावो आरो ना ओमफ्राय आरो जोंहा एम्फौखौ लानानै फोथायनायफोर गोबाङैनो दङ। ओ एम्फौ एम्फौ लानानै जोंहा बे मोनसे फोथायनायबो दङ जे सोरनिबा सुबुंनि न'आव जेब्ला एम्फौ फिसियो बे न'आव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला एम्फौआ हारसिंनो फेम्फोना ओंखारनानै थैयो होननानै बर'फोरा फोथायो। आरो बियो ओ जायोबो जे जायनि न'खराव एम्फौ फिसियो बिनि न'खराव सोरबा सुबुङा थैयोब्ला बोसोरसे एम्फौ फिसिनो मोना ओमफ्रायो जुदि फिसियोब्ला बे एम्फौआ हारसिंनो फेम्फोना गनानै थैयो खाब्रै जोंहा ओ एम्फौ जिथुनिखि जाय मानसिया एम्फौ लायो बे मानसिया जुदि बेखौ नायफा नायफा नायबाय थाग्रा सुबुङा जुदि ओ मोनामनाय बुस्थु जुदि मोदोमाव लायोब्ला बा मोदोमनाय थाव फुनोब्ला जाहा एम्फौआ थैनायनि गोबां ओ चान्सआ थायो माने गोबां राहा थायो आरो ना माने थैनो नागिरो एम्फौआ बेनिखायनो माने एम्फौ लाग्रा सुबुंफोरा मोदोमाव थाव बिदि मोदोमनाय मुवाफोरखौ लानो नाङा आरो।
औ
ओमफ्राय एम्फौ लाना फोथायनाया बेनो
औ
अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे